हेल'
अ नोंथाङा खोनादों ना अ नोंथाङा दायो फ्रि दंना
औ दाथ' फ्रियानो नोंथां बुंलाय
बिदिब्ला नोंथांजों आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे टपिकखौ लानानै नोंथांजों रायलायनो थाखाय आङो नोंथांनो कलखौ खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ औ सावरायजागोन दे औ सावरायजागोन आइडियाबा मामोन
आयदाया जाहैबाय जोंना बर'फोरनि नि माखासे आगजुफोरखौ लानानै सावरायनो आरो जे हाय जोंहा आबाद मावनायाव बाहायनाय माखासे आगजुफोर थायोना आरो लोगोसे ना हमनाय बेफोर बायदिसिना आरो ओ जेसेबांखिनिखौ मि थियो बेफोरनि बागै सावरायना होनोसै आरो नोंथां ओ आं जिखिनि मिथियो बे बेखौहाय नोंथांनो फोरमायना होनोसै बेनिफ्राय नोंथाङाबो जिखिनि मिथियो माबोरैहाय ओ मावो मावनायाव बाहायो बा नाफोर हमनायाव बाहायो बेफोर आगजुफोरनि सोमोन्दै आरो नोंथां
औ
खोनादोना नोंथां
औ खोनादों बुं दे नों
अ बिदिब्ला आं जागायग्रोनोसै नामा नोंथां
औ दे जागाय
आ ओ बर'फ्राथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे आगजुफोरखौ बाहायबोदों जेरैहाय जोंहा आबाद मावनायनि बेलायावनो होन ओ न' लुनायनि बेलायावनो होन आरो लोगोसे ना मैहा थांनाय आरो लोगोसे जिब जुनार मैहुर खालामहैनाय हाग्रा बंग्राफ्राव ओ बेबायदिनो गोबां ओ आगजुफोरखौ बाहायबोदों आरो आं आबाद मावनायनि सायावनो सुंद'यै माखासे बर'फोरनि गोदोनिफ्राय लानानै आथिखालाव बाहायबोनो आगजुफोरनि बागै सुंदयै फोरमायना होनोसै नोंथां
औ औ फोरमाय जागोन दे
बर'फ्रा आथिखालाव गोबां बेबायदिनो आगजुफोरखौ बाहायो ओ बर'फोरनियाव औवानिबो माखासे आ आगजुफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आबाद मावनायाव आरो लोगोसे ओ दंफांनि आगजु बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो लोगोसे
औ
बेबायदिनो लहानि आगजु बाहायनायखौबो जों नुनो मोनो ओ
औ
जेरैहाय जोङो लहानि आगजुफोर होनोब्लाथ' आथिखालाव हालेवनायनि बेलायावनो होन माखासे ट्रेक्ट ट्रेक्टर बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बेबोथ' लहाजोंनो बानायनाय नङा होमबा नोंथां ओ हालौनायावहाय आबाद मावनायावहाय माइ बेबायदिनो बायदिसिना आबाद मावनायावहाय ओ ट्रेक्टरजों हालौनायखौ जों नुनो मोनसै आरो बेजों लोगोसे ल हानि आगजुआवहाय जों माखासे मोनबावनो हायोदि आबाद मावनायावहाय ओ बेबायदिनो सिखा सिखाखौबो सिखा मिट सिखा खंखाइ बेबायदिनो बायदिसिना आरो सिखा फिसा बेफोरबायदि होनो होननाय जोंनि ओनस बेवहाय मोनो आरो बेबायदिनो आरोबाव दङ रुवा दं बेबायदिनो आरो खदाल बेफोरखौ आरो खदालफोरखौहाय जोंहा दुब्लि फोथारावहाय ओ आलि दाननायफ्राव बाहायो आरो आरो लोगोसे माबा मोनसे ओ दै थेनाय बेफोर बायदिनो आबादनि थाखाय गोनां जानाय खामानिफोरावहाय बाहायो आरो बेफोरो गोनांथार आगजु आरो दा बेबायदिनो आरो बाहायबावो खासि खासिफोरखौबो बाहायो लहानि आगजु खासियाबो ओ बिनि हमग्राया औवानि जायो नाथाय बेखौहाय खासिखौहाय माइ हानाय आरि बाहायो आरो बर'फ्रा ओ खोनादों ना नोंथां आरो बेबायदिनो खन्था खन था बायदिसिनाफोरखौ बाहायो बायथालि बेफोर खौ बाहायो बर'फ्रा ओ फाल फालखौहाय मोसौजों हाल एवनायावहाय बाहायो फालखौहाय दंफांनि आगजुजोंहाय खोनादोंनानै नोंथां
औ खोनादों बुं
बेबायदिनो गोबां लहानि आगजुफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बे बेबायदिनो आरो लोगोसे जोंहा दंफांनि आगजुहाय दं जोंहा गिबियावनो हालौवनायावहाय जोंहा मइेन रुलखौ लायो जोंहा नांगोल नांगोलखौ जोंहा दंफांनिफ्राय दाननानै बानायो नङा होमबा नोंथां बबेबांफां बेहाय नांगोलाथ' एसे खंखाइ बा ए गेददना महरनि नङा होमबा नोंथां बेबायदि साइ से दंफांखौ नायनानैहाय दाननानै लायो आरो बाबा बेखौ माबोरै दामनांगौ जोंहा आबाद मावग्रा सुबुंफ्रा मिथिखायो ओ बेबो मोनसे बर'फोरनि दोरोङारि माबा नेरसोन दाननायनि आरो लोगोसे बेबायदि बिदिनो आरो लोगोसे मोननो हाबावो जोंहा दंफांनि आगजुआवहाय बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो बेदाफोर मोननो हायो
औ
आरो लोगोसे नांगोल दिला बेबायदिनो जुंगालफोर मोननो हायो द्लि बारि मोननो हायो आरो लोगोसे रयना बेफोरखौ मोननो हायो आरो
औ औ
आरो लोगोसे जोंहा बेबायदिनो औवानि बेलायावबो बेबायदिनो गोबां मोननो हायो जोंहा औवानि बेलायावबो जों जोंहा बावखा बेफोर खौ जोंहा मोननो हायो आरो बेबायदिनो हुकेन आरो मै दांखुर बेफोरखौ बेखौ जों मोननो हायो टकन बेफोरखौ जों मोननो हायो आरो लोगोसे मोसौलाव बेफोरखौ मोननो हायो हौवायाव औवानि बाहायनाया बर'फोरनाव गोबां दं आरो आबाद मावनायावहाय बाहायनाय जेरैहाय जोङो माखासे आबाद मावनायाव बाहायबावो जेरैहाय संग्राय सान्द्रि बेफोरखौबोथ' जोंहा बाहायो नङा होमबा नोंथां खादा बेफोरखौबो बाहायो दा बेबायदिनो आरो लोगोसे आबाद मावनायखाय बाहायबावो बर'नि गोदोथ' जोंहा आ बै हालौवनायफ्रावहाय अखा हायोब्ला जेरैहाय जोंहा रिंकड खौ बाहायोमोन ना आथिखाल आथिखालाव गोदोहाय जोंहा कफ्रि कफ्रिफोरखौ बाहायोमोन आरो जोंहा कफ्रिखौहाय रायदोंनिबो हेबो आरो औवानिबो हेबनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गोबां ओ बेबायदिनो आबाद मावनायावहाय औवानि आगजु बाहायनायखौबो जों नुनो मोनसै आरो नोंथां नुनो मोनो नुनो मोनो आरो बर'फोरनियाव नोंथां ओरैनो हुकेन खौ बानायो जोंहा औवा बुरखाफोरखौ बानायो आरो नोंथां बेबायदिनो बावखाखौबो जोंहा औवा बुरखाफोरनिफ्रायनो बानायो खोनादोंना नोंथां। ओ बेबायदिनो गोबां बानायनायखौ जों नुनो मोनो सान्द्रि संग्राइफोरखौबो जोंहा बे औवाफोरनिफ्रायनो बानाय औवाफोरखौ फिसा फिसा खाथि सैनानै लानानै बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
आरो लोगोसे जोंहानो बुंबावनांगौब्ला जोंहा आबाद मावनायनि अनगायैबो आरो गोबां ना हमनायफ्राव बाहायनाय जेरैहाय जोङो सेन खखा आ बेबायदिनो फल' बेफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा जेखाय बेफोरो खबाइ ना लानो थाखाय बेफोर बाहायनाय खौबो जोङो नुनो मोनबोदों।
औ
बेजों लोगोसेनो जोंहा आरो न' बानायनायफ्रावबो गोबां बेबायदिनो ओ बर'फोरनियाव आगजुफोर दं आरो ओ जोंहा बर'फ्रानो बानायनानै लानाय माखासे आजुफोरखौबो जों मोननो हायो आरो दायो नों नोंथाङा बेफोरनि बागै नोंथाङा जिखिनि मिथियो बे खौ। फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ फोरमायनो हागोन नोंथाङानो गोबां बाथ्राफोर बुंलांखा खाबाय आइजें आइला बाहायनायनि बागै। जों बर'फ्राथ' मानेखि गोदोनिफ्रायनो जों हाजो हाला दैमा दैसानि खाथि खाथियाव रायजो जाबोनाय हिसाबै जों मानेखि गोबां आइजें आयलाखौनो जों गावनि नांगौ बायदियै दोरोङारि गियानजों जों गावनो गाव मिथिंगानिफ्राय बुथुमना लायो आरो। खोनादोंना नोंथां आरो बैफोरबो औ बैफोर बुथुमना लानाया मानेखे माखासेखो जों अन्थाइनिफ्राय बा बानायना लागोन सिखाफोरखौ जेरैबायदि आरो बेनि अनगायै जों बिफांनिफ्राय माखासेखौ औवानिफ्राय जों गाहाय हिसाबै बांसिनै औवाजोंनो बानायनानै लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बैफोर बायदि नोंथाङानो जेरैबायदि बुंलांखाबाय आबाद मावनायावबो गो बां औवायानो बिफाव लायो माने औवाजों बाहा-बानायनाय आइजें आइलाफोरा आरो बिनि अनगायै जोङो मैहुर खालामनायावबो औवाजों गोबां माबा बिदिनो गोबां बुस्थु मुवा नांगौ बायदि बेसादफोरखौ बानायना लायो आरो बेनि अनगा यै जोङो जेरैबायदि न'खराव रायजो जानायाव जों न'निफ्राय लानानै मानेखे न'आव जिखिनि संनाय संनायफोराव जिखिनि मानेखि जेरै खादौनिफ्राय लानानै जों सागं आरो बेनि उनाव मैगं खादा बेफोरखौबो जों मानेखि जिखि आयजें आयला नांगौ बैफोरखौ जों मानेखे औवानिफ्रायनो जों बांसिन बुथुमनानै लानाय खौ जों नुनो मोननाय जायो आरो।
औ।
आरो बिनि अनगायै नोंथाङा बुंलांखाबाय जेरैबायदि जों ना हमनायाबोथ' जोंनि थाखाय मोनसे गोदोनिफ्रायनो मैहुर खालामना जाबोनाय हिसाबै ना हम खौबो जों बै बेहाय माने जिखिनि मुवा बेसाद नांगौ बे खौबो बर'फ्रा मानेखि बुथुमनानै लायो आरो। जेरैबायदि जों बुंनो था थाङोब्ला औवाया मानेखे जोंनि बर'नि थाखाय मानेखे जोनोम जाजेननायाव सासे गथ'खौ नारि हानो थाखाय औवाखौनो गोदोनि गोदो बाहायोमोननो नाथाय आथि खालावसो बियो बिगियान मुगाजों सोलायनायखौ जों नुनो मोननाय जाबाय। आरो जेरैबायदि दि जोंनाव सुबुं थैब्लाबो जोङो मानेखि औवायानो गाहाय बिफाव लायो। जों मानेखे बुंनो थांब्ला बर' हारिनि थाखाय औवाया मानेखे जोनोमनिफ्रायनो थैजासिम मानेखे औवाया गाहाय सोमोन्दो दं होनना आं सानो आरो। जेरैबायदि बि औवानि बाहायनाय होनना बुङोब्ला आं न'आव बाहायनायखौनो बुंनोसै। र' जों मानेखे जिखिनि मानेखे आइजें आयलाफोर बाहायो जेरैबायदि मैगं मैगं खादा बिनि अनगायै सानद्रि संगाइ जेरैबायदि जों मानेखे संग्रायखौ जों माइ जाव माइ जावनोबा माइरं जावनो बेफोरबायदि मा बेसाद मानेखे बानायनानै लायो बेखौ जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो बे बिनि अनगायै सानद्रि बेखौबो जों औवानिफ्रायनो बानायना लानाय जायो आरो बिनि अनगायै जोङो माखासे जों मुवा बेसाद दोनो जेरैबायदि जोंना नाफाम जायोना नाफामखौबो जों थिनानै दोननो थाखाय औवानि हासुङनो जोंनि थाखाय गोनांथार होननानै जों बेहायनो मानेखे माखासे मुवा बेसाद बेखौबो जों थिनानै जाग्रा बुस्थुफोरखौ बेफोराव सोनानै दोन्नायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बिनि अनगायै जोङो जेरैबायदि बुंनो थांब्ला जोङो जेरै मैहुर ना हमनाय मैहुर बेफोरावबो जों मानेखे जेरैबायदि खखानिफ्राय लानानै जोङो सेन आरो बेफोरनि अनगायै जों सान्दांगा आरो बेनि अनगायै जोङो खबाइ जेखाइ बेफोरखौबो जों औवानिफ्रायनो गाहायै बुथुमना लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। आरो बेनि अनगायै नोंथाङानो बुंलांखाबाय माखासे आबाद मावनायाव गोबां आइजें आइलानि सोमोन्दै औवाजों बाहायनाय बाहायनायनि जेरैबायदि जोंनि ओनसोलफोरावबो बेफोर बाहायनाया दङ आथि आथिखालावबो अब्लाबो माखासेया एसे गोदान मुगाजों जों सोलायनायखौ नुनो मोननाय जाबाय आरो जेरैबायदि नोंथाङानो बुंलांखाबाय मानेखि आय जेरै आइजें आइला बाहायनाय हिसाबै गोदोथ' जों मोसौजोंनो हालेवोमोन नालाय आथिखालाव बैफोरखौ बारा मोसौजों हालौबांला मानि बे ट्रेक्टरफोरजों हालेवनानै आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जासै इफोराव मानेकि बारा जों औवानि जिखिनि आइजें आइला नांगौ बा बिफांनि जिखिनि आइजें आइला नांगौ बैफोरखौ माने बारा बाहायालासेनो जों मानेे बिगियानारि मुगानाय मुगाजों ओंखारनाय माखासे मेसिन बेफोरजोंसो बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जासै आरो बैफोर बेफोर बुस्थुआ मानेखे थाव बायदि सोमबानो जों बेफोरखौ सालायनो हासै आरो बारा खस्थ' गोदोनि बायदि जोङो मोसौजों हालेवबाय थानांगौ माखासे अबेबा मोनसे आइजेंया बायबानो जों बै खामानिखौ मावनो हाया बेबायदि नंला आरो आथिखालाव बेफोरो एसे गोदान मुगाजों सोलायनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो नोंथां। आरो बिनि अनगायै जों बुंनो थाङोबा जों औवा खौ गोबां न'खराव जों मानेखे न' लुनायावबो जों औवायानो गाहाय बिफाव लायो जोंनि बर' समाजाव दरसानिफ्राय लानानै न'नि बेरा हेबनायनिफ्राय लानानै आरो बिनि अनगायै जों जेरैबायदि बारिखौ दुमनो थाखाय जेवराफोर बेफोरखौबो जों माने बेे औवाजोंनो बानायनायखौ जोंनि बर' समाजाव नुनो मोननाय जायो। आरो बिनि अनगायै जों गोबां मानेखि मैगं थाइगं गायनायफोरावबो जों जेरैबायदि माने बे मैगंनि बैस्रां होनाय बेफोरखौबो जों मानेखि औवाखौनो गाहाय बिफाव लानाय नुनो मोननाय जायो आरो आरो बेनि अनगायै जों बुंनो थाङोब्ला गोबां औवानि मानेखे गोबां आइजें आयला बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बर' समाजाव नोंथाङा आरो बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंबावगोन नामा?
ओ बुंनोथ' बुंनोथ' गोबां दंमोन नाथाय नोंथां दा समा जानानै फैबाय नङा नोंथां